औ नोंथां
गोजोन फुंबिलिनि नोंथांनिसिम गोजोन हामलायनाय थाहैबाय नोंथां।
औ नोंथांनिसिम बो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय।
औ नोंथां ओ नोंथांनिसिम फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय नोंथांनियाव मोनसे फिसा सोंथि लानानैसो फैदोंमोन नोंथां
औ जागोन नोंथां
नोंथाङा बर रावनि सोमोन्दै एसे गुवारै फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां ओ बर रावाथ ओ जोंनि गुबै राव ओ जोङो गुबैयै बुङोब्ला ओ बर रावनि जोनोमनि सोमोन्दै ओ गुबुन गुबुन दाउ बिगियानगिरिफोराबो गुबुन गुबुनै उ बाहागो खालामदों उ बर' रावनि जोनोमनि सोमोन्दै
राव बिगियानगिरिफोरा होलांनाय ओ रावफोरनि दाथायखौ थामहिनबा सा फटखौ नायनानै औ बर रावखौ उ टिब्बर बरमा राव फोरेनि सि सिङाव बाहागो खालाम जानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो ओ बिब्दिनो ओ सिन तटिब्बदारि राव फोलेरनि बेंखनाव थानाय ओ टिब्बड बारमा राव हानजानि ओ दालाय राव आसाम बारमिन राव हान्जायाव बर' रावखौ मोननो हायो होननानै जों मिथिनाय जादों उह हवां ह आरो इयांसिकियां दैमानि सेरफाङावनो उ जिउ खुंबोनाय बे रावफोरनि सुबुंफोरा ओ समनि फाखनाव अ बेबादिनो दाब दाब जायगायाव ओ गावस्रानानै ओ जिउ खुंबोना ओ आथिखालाव बर मुङै मिथिजानायखौ ओ जों नुनो मोनो बेबादि दिनो राव बिगियान गिरिफोरा ओ बर' रावनि नि जोनोमनि सोमोन्दै ओ गुबुन गुबुन ओ सार्थनि गेजेरजों फोरमायनानै दिन्थिदों ओ बेबादि बिदिनो जोङो ओ बर' रावखौ बेबा बिदिनो गि बे जोङो ओ जोनोम मोनबोदों होननानै ओ जोङो मिथिनो मोननाय जायो ओ मोनसे रावनि ओ जौगानायखौ औ सावरायनो गोनांब्ला जों। ओ बे हारिनि थुनलाइ जौगाखांनायखौनो। बिजिरनांगौ जायो आरो ओ बर'थुन थुनलााया जोनोम जाजेेनदोंमोन। ओ जिगुजौ जौथाइनि ओ जोबथा खलबाव।
औ औ
खृष्टान मिसनारिफोरनि आखायाव खृष्टान धोरोमखौ फोसावनो थाखाय अ बर'नि खुगा थुनलाइखौ बुथुमबोदोंमोन आरो बर' रावनि खाथ जि खान्थिफरा बिजाब अदि नुदोंमोन होननानै जोङो मिथिदों ओ बिसोरनि धोरोम बिजाब खौ बद बर' रावआव राव सोलायदोंमोन ओ जिदाइनजौ ब्रैजिद मायथाइयाव ओ एस हाब सनानो। बर' सोदोबखौ ओ सिगां बाहायजेनो होननानै जोङो मिथिदों। ओ मिसनाथ बे लिरगिरिफोरानो बर'राव आरो बर' थुनलाइनि सोमोन्दै ओ रिसार्च ओ खालामजेनो होननानै जोङो मिथिदों आरो ओ इंराजि जिदाइनजौ दाइनजिब्रै मायथाइयाव ओ रेफारेन्ट सिडनि एन्डेला ओ लिरनाय आउट लायोन ग्रामार अफ दा कसा रि ओ बर' लेंगुवेजआ बर'नि बागै लिरनाय गिबि बिजाब होननानै जोङो मिथिदों। ओ बिदिनो जोंनि औ बर' रावा ओ जौगाबोदों आरो। ओ जोङो जोंनि रावाथ' औ बर' राव ओ बेखायनो जोङो बर' रावखौ बिमा राव होननानै जोङो मिथि मोनो बिदिनो जोङो गोदोनिफ्रायनो बर' रावखौ रायज्लायै रायज्लायै जोङो ओ दास सिमहालागैबो जों बे बर' रावखौनो जोङो ओ खोमानानै लायाखै जों दासिमबो बेखौनो रायलायो बिमा राव हिसाबै बिदिनो औ बर' रावा ओ जोंनि गेजेराव ओ सोलिबोगासिनो दं आरो
औ औ
ओ नोंथाङाबो बर' रावनि सोमोन्दै एसे एनै मि थियोब्ला फंनैसो ओ बुंनो हागोन ना नों ना
औ हागोन नोंथां। ओ बर' राव होनना नै बुङोब्लाथ' जों गासैबो मिथिखायो।
औ
हारिया जाय रावखौ गोदोनिफ्रायनो रायज्लायबोदों। बेफोर रावखौनो। बर' राव होननानै बुंनाय जायो।
औ।
ओ बर' रावखौ जों माब माबायदियै सोलिबोदों होननानै बुङोब्ला नोंथाङानो बुंलांखाबाय जेरैबायाददि। चाइना तिबन टिबेटाननिफ्राय फैनानै बर' हारिया रायजो खुंफैदोंमोन ना। होननायै। थिग बे। बे समनिफ्रायनो बे बर' रावखौ। गोदोनि बर'। हारिया। बर' फलेरा। बिलाय जेेनदोंमोन। ओ। बर' राव होननानै बुङोब्ला। जाय गथआ बिमानि ओमफ्राय उन्दै उन्दैनिफ्रायनो जाय गथआ बिमानिफ्राय रायज्लायनो सोङो बेखौनो गावनि बिमानि राव होननानै बुंनाय जायो।
औ।
ओ सा सानजा ओनसोल बा खोलासोना ओनसोल गासैबो। जायगायावनो बर' हारिया। साग्लोबनानै दं। दा बेफोरो साग्लोबनानै। थानाय। जायगाफोरावबो बर' रावा दिनैसिम थांनानै दं।
औ।
बेबायदिनो उम बर' हारियाव गोबां रोखोमनि। जों रावफोरखौ। खौ नुनो मोन्दों। जेरै लिरनाय रावखौ। ओ ओ रावखौ जों बाहायनाय। नुनो मोना राइ लिरनाय रावा एसे गुबुन जायो ओ रावा। मोननै रोखोमनि दं जेरैबादिहाय सानजारै आरो गलपेरा राव दं। लिरनाय ओ लिरनाय रावखौथ जों कक्राझारनि गुबै बर रावखौनो बाहायनायखौ जों नुनो मोनो
औ
बर रावनि सोलायनाय होननानै बुङोब्ला ओ गोदोनि दिनाव बर' रावा एस सेबां जौगानाय नङामोन नाथाय दिनै आथिखालनि ओ दिनावहाय बर रावाबो गोबां रोखोमनि जौगानायखौ जों नुनो मोनबोदों जेरैबायदि होननानै बुङोब्ला बर' रावाबो ओ सरखारजों गनायजानाय जाबाय दि दानि दानि मुगायाव
औ औ
ओ बर राव होननानै बुङोब्ला जों गोबां सुबुङानो मोनथिखायो जे बर‌' रावा बेसेबां जौगानायखौ जों आथिखालाव नुनो मोनबोदों।
औ
ओ बेफोरबादिनो दिनै ओ फरायनायावनो जा जि खेला खेला गेलेनाय होननानै बुङो बेफोरावबो बरफोरा गोबां रोखोमै जौगानायखौ जों नुनो मोन दों ओ रावा जौगानो थाखाय ओ ओ बर' सुबुंनि बा रोंखा राखा खेला गेलेनायनिबो गोनांथि जायो मोनसेे राव खौ जौगाहोनो थाखाय बर' सुबुङा गावनो गोख्रों जानो नांगोन
औ
ओ गाव गोख्रों जायोब्लासो ओ गुबुनजों सिनायजायोब्लासो गावबा गावनि रावखौ गोजौ थाखो सिम लांनो हायो।
औ
ओ बेफोरबायदिनो गोबां बर' माहारिया गावनि रावखौ जौगाहोनो थाखाय ओ जुजिबोनायखौ जों नुनो मोनबोदों।
औ
गोबां रोखोमनि खस्थ' जाबोनो गोनां जादों, गोबां बर जोहोलाव जोहोलावजोफोरा गावनि जिउ खौ बाउसोमनायखौ जों नुनो मोनबोदों गावबा गावनि बर' हारि खौ जौगाहोनो थाखाय। बेबादियैनो दिनै ओ गोबां ओ मुंख्लं जानाय बा खस्थनि गेजेरजों बर' हारिया बे थाखोसिम मोनफैनो हादों। आथिखालाव बर' मोसानाय होननानै बुङोब्ला बागुरुम्बा मोसानायाबो ओ मोनसे मुलुग दरबाराव जायगा मोननो हादों।
औ
बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि बर आइजो ओ जोहोलाव जोहोलावजोफोरा गावबा गावनि जिउखौ बाउसोमनानै दिनै बे थाखोसिम लां लाबोनो हादों बर हारिखौहाय बेबायदियैनो ओ बर हारिया जौगाबोनायखौ जों नुनो मोनबोदों।
औ
नोंथाङाबो एसे फोरमायबावनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन नोंथां ओ आथिखालावथ जों बर राव हान्जानि बर राव रायज्लायग्रा फोलेरनि सुबुंफोरखौ ओ आसामावनो साग्लोबना दङ होननानै जों नुनो मोनो लोगोसे दिनो नेपाल नागालेण्ड मनिपुर त्रिपुरा सोनाब बेंगल आरो बांला हादरजोंबो ओ सरजाब थानाय हादरसाफोरावबो जोङो बर राव रालायग्रा ओ फोलेरनि सुबुंफोरखौ नुनो मोनो
औ औ
बिदिनो बर राव रायलायग्रा सुबुं फोरा जोंनि आसामाव ल नंङा गोबां दाब दाब जायगाफोरावबो थांनानै थानायखौ जों नुनो मोनो बर राव रायजोला सुबुंफोरा बिदिनो ओ गुबुन गुबुन जायगायावबो
औ
नानै थानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बर हारिया ओ राव गोनोखो बादियै ओ नागाफोरजोंबो सोमोन्दो दं होननानै
औ औ अ नोंथां बिदिब्ला जोंनिया ओ समाबोथ' ओ थांबायानो
औ
जो ओ नोंथाङा आंनो नोंथांनि बेसेन गोसा समखौहाय एसे होनानैब्लाबो ओ फोरमायनायनि थाखाय नोंथां सिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय नोंथां
औ
इयुनाव नोंथांजों आरो बेबायदि बिदिनो मोजां गाज्रि खोथा रायज्लायगोन होननानै आसा थाबाय नोंथां
औ नोंथांसिमबो साबायखर बावहरबाय औ दे